खोनादों नोंथां। औ नोंथां आं फ्रियानो दङ'।
औ नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ दा टपिकखौहाय जोङो जेनेबा ओ जोङो जिउआवहाय मा मा खालामनानै औ मा मा खालामनानै जोङो गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो बेनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ थारैनो जोबोद मोजाङै दा नोंथाङानो आयदानि सायाव बेखेवग्रोदो नामा
जागोन नोंथां। जोङो मा मा खालामनानै गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो होनोबाथ' जों गोबां
ओ खामानिफोर मावनानै सोलोंथाइ लानानै जों गाव गावनि जि खौ दानानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोङो गिबियावनो सोलोंथाइनिफ्रायबो गियान बुथुमनानै जोङो जिउखौ दानानै लानो हायो।
औ
ओं जेरैबायदि सोलोंथाइ लानानैहाय मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोनि साख्रि मावनानै जेनेबा ओ फोरोंगिरिफोर जानानै गुबुन गुबुन साख्रिफोर मावनानैहाय जोङो गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सोलोंथाइनि अनगायैबो गोबां‌ दङ जेरैहाय जोङो आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो। मैगं थाइगं मैगं थाइगं गायनानै बेबो आबादावनो गोग्लैबाय। फालांगि खालामनानै फालांगि खालामनानैबो जोङो गावनि जिउ दानानै लानो हायो बेनिफ्राय दङ जोंहा दाथ' ससियेल मेडियानि जुग। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो गाव गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो।
औ
औ बेनि अनगायैबो गोबां खामानि मावनानै जों गाव गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां
औ दा जोङो आबाद मावनानै होनोबाथ' जों बर' सुबुंफोराथ' ओ आबाद गाहाय सुबुंखा नङा होमबा?
नोंथां
बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा फालांगि खालामनानै जाग्राखा दा जोंङो आबाद होननानै बुङोबा गिबियावनो फैगोरो जोंङाहा माइ आबाद माइ आबादखौथ' फ्रायानो मावो।
औ
बेबायदिनो माइ आबाद मावनानै जोङो ओ माइरं जानो थाखाय जों माइरं मोनो आरो जानायनि अनगायैबो जों बेखौ फाननोबो हायो नांगौखिनिखौ लाखि नानै जोङो माइरंखौ माइखौबो फाननो हायो बेनि उनाव जोङो माइरं सौनानैबो माइरंखौ फाननो हायो आरो।
औ
बेबायदिनो जोङो नांगौ जानाय ओ न'खराव नांगौ जानाय मुवाखौ सुफुंनो हायो।
नांगौ जानाय आंखाल ओ आंखाल जायोबा बेफोरखौ फाननानैनो सुफुंनो हायो आरो।
उम
दङ जोंहा फालांगि खालामनानै फालांगि खालामनानैथ' आथिखखाालाव गाव गावनि जिउखौ गोबां मानसिफोरा गावनो दानानै लाबोबाय नङा होमबा नोंथां? ओ औ हिजावफोरानो जा हौवाफोरानो जा आथिखालाव फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ हौवाफोरखौल' बांसिनै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों हिनजावफोरखौबो हिनजावफोरखौबो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै आरोना। जेरैहाय हिन्जावफोरा मैगं थाइगंनि फालांगि खालामो आरो
उम।
गाननाय जोमनायनि फालांगि खालामो। आरो दाथ' मा होनो हिनजावफोरा बांसिन फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो दख'ना दख'नानि फालांगि द दख'ना एबा गाननाय जोमनायनि फालांगि बेथ' दा ट्रेन्दिं बायदि सलिगासिनो नङा होमबा नोंथां? दख'ना फानो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो आरो
औ।
औ ओमफ्राय हौवाफोराबो बेबायदिनो ओ फालांगि खालामो जेरै गय बागानफोरनि ओमफफ्राय औवा बागानफोरनि आरो मैगं थाइगं गायनानैबो मैगं थाइगंनिबो आबाद खालामनानैहाय बेखौबो फालांगि खालामो आरो बेबायदिनो जिउखौ औ जिउखौ खुंलांनायाव गोरलै जाबाय आरो माबा नानैबो आबाद मावनानैबो जेरैबाय बे दानि जाखांफुनाय जेनेबा सेंग्राफोर सेंग्रााथ' होननांला बेबायदिनो एसे बैसो जानानै थानाय हाबा लाथ'यो बेफोरबो ओ मा होनना बुङो माबानि आबाद मावो आरोखि खि जेरैहाय फाथो आबाद बेफोरखौ मावो जोगोनार बिफां गायलाबाय गायनानै लाव बिफां गायनानै गावखौनो सासे आ रै महरैहाय सिनायथि होनायखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबोगासिनो दं।
उम नोंगौ नांथां।
जाथावगौ बे बाथ्राया
औ।
गावनि आथिङाव गावनो गसंथनानै लानाय बादि औ दानिनि जुगाव थ' बांसिनानो साख्रि मावनानैखौनो साख्रिखौनो मोननो थाङा नालाय साख्रि खौनो मावनाय जानायखौ नुला आरो बांसिनानो आबाद मावनायखौ आबाद मावनानैहाय गावनि जिउखौ दानानै लानायखौ नुनो मोनो
उम
दा नोंथाङाबो मा होनो मा मा खालामनानै जों गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायदो नोंथां।
जागोन नोंथां नोंथाङाबो मोजाङैनो फोरमायलांबाय। थारैनो सासे सुबुङा गावनि जिउखौ गोबां राहाय दाना लानो हायो आरो सोलोंथाइनि अनगायैबो औ सोलोंथायाइथ' साफ्रोमबो मानसि फोरनि थाखाय जोबोद गोनांखा नाथाय सोलोंथाइ लानानै जे बयबो साख्रिखौ मोनजोबगोन बे थ' नंखाया नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जोंनि आसामाव बा भारतावथ' सुबुं अनजिमाया बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो जायनि जाउनाव सरकारफोराबो गासै लेखा गोरों सुबुंफोरनि थाखाय जाय जाय सोलोंथायाइ लानानै दं बिसिनि थाखाय बिदिनो साख्रिनि भेकेन्सिफोर होजोबनांगौआ बिसोरनि थाखायबो जाथावना नङा जायनि थाखाय बांसिन सुबुङानो ओरैनो थानाङो आरो जाय जाय साख्रिखौ होसोयो बिदि होननानै जे सोलोंथाइ लानाङा बे नङा सोलोंथाइयाथ' गोनांखा सोलोंथाइखौ साब साफ्रोम सुबुङानो लाखानांगौ बिनि अनगायै साख्रिनि अनगायै जाय जाय साख्रि मोनदों बिसोरथ' मोजां जाबाय गावनि जिउआव गाव गसंथाना लानो हाबाय बिनि अनगायैबो मा जाय ओरैनो दङ बिसोरो मा आबाद मावनानै नोंथाङा बुंनाय बेबादिनो फालांगि खालामनानै बिदिनो बाजारफोराव बिदिनो मैगं थाइगं फाननानै दखान खुलिनानै आरो बिदिनो सिख्ला जा सेंग्रा जा आरो आखाइनि बिदि आगर आखाइ हेबनाय दानाय लुनाय बिदि बेफोरखौ सोलोंनानैबो मा गावनि जिउखौ दाना लानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आबाद मावनायनि बेलायाव बर'फोरथ' बिदिनो माइ आबादखौनो बांसिनै मावखायो माइ आबादनि अनगायैबो बिदिनो न'नि बारि बागानफोराव मैगं थाइगं गायनानै मा खाथिनि बाजारफोराव फानहैनानै नांगौखिनि बिदिनो न'आव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ बिनिफ्रायनो मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो बिदिनो बर' आइजोफोराथ' आगर आखाइ दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा बिसोरो मा बबेबा बिदिनो सि दाग्रायाव
औ
गामसा बिब्दिनो दख'ना बायदि रोखोमनि जि दानानै मा हाथाय बाजारफोराव फानहैनो हायो आरो नोंथाङा बुंनाय बादिनो बिदिनो ससियेल मिडियायाव एकाउन्ट खुलिनानै बैफोर दानाय लुनायफोरनि फोरखौ मा फाननोबो हायो आरोबाव मा बाजारफोराव बिदिनो दखान खुलिनानैबो बेखार सुबुंफोरा गावनि जिउखौ दाना लानो हायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां
बबेबा मेथाइ दखान खुलिनानै जिनि दखान खुलिनानै बिदिनो मैगं सैगं बिनि थाव संख्रि बानलु बेफोरथ' साफ्रोमबोनि जिउआव गोनां जानायखा न'खराव गोनां जानाय
संसार जानायाव नांगौ जानाय ओम।
फाननानै बबेबा जिनिसखौ खालामनानै बिदिनो गोबां राहायै गावनि जिउ खौ दानो हायो रां खामायनो हायो जिउखौ दानाय माने जाय राहाजों गाव थांना था नो हायो आरोना रां खामायनानै थांना थानो हायो। संसाराव गसंथानो हायो बेखौनो होननांगोन जोङो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो फालांगिनि अनगायैबो दाथ' हान्था मेला गारि मथर गोबां दङ बेफोरखौ मा सालायनानै गावनि जिउखौ दाना लानायखौबो जोङो नुनो मोनबाय आथिखालनि जुगाव। खालि मा जोङो गासैबो खामानिखौनो बिदि उन्दै गेदेरल' साननाङा आरो गासैबो खामानिखौनो समान नोजोरै नायनांगौ। होमबानो मा जोङो गासैबो खामानियावनो मावनो हायो।
नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो।
औ
औ
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय नङा होनबा?
औ समाबो जाबाय नोंथां ओ नोंथांजों बे थ' पिकनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा बेथ' खौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां। औ औ गोजोननाय थाबाय औ दे।